हेलौ
हेलौ अ बुं नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना आंनि रावखौ मोजांङैनो
मोजांङैनो खोनादों दे
औ ओमफाय नोंथाङालाय दालाय मा खालामगासिनो
आं दा जिरायना दङ आ दहाय माने स्कुल दिनै फुंनिफ्राय फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरि खामानि मावो नालाय एक्जामबो जानाय एक्जामबो जानायदोंमोन डिउटि खालामनानै दा जिरायना दङ आरो
औ औ ओमफ्रायो जेनेबा आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो माने नोंथांजों आंनि मोनसे खोथानि सायावसो सावरायहोननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ
औ म माने आङो नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन आरो जेनेबा नोंथाङा दिनै दिनखौ बा सानफ्रामबो जेनेबा मावबोनाय जेनेबा दिनफ्रा माबोरै थांखो दिनैनि दिनना नोंथाङा एसे खोथानो हागोन नामा नोंथां औ
आंनि फरायनायनिफ्राय जुदि बुङोब्ला आं फरायनाय कमप्लिट ओ डिग्रि कमप्लिट खालामबाय खालामनानै आङो माने। प्रिपेरेसन खालामगासिनो। दा बेबायदिनो आं मेक्सिमाम टाइमखौ माने दिनाव माने सानाव माने बेबायदिनो सानसे माने आङो प्रिपेरेसनावनो होबाय थादों बा होनो नागिरो आरो।
औ।
दा बेबायदिनो बेबायदिनो, खामानिबो जबबो बेबायदि प्राइभेट स्कुलावनो हामनानै माने टिचारनि खामानि मावगासिनो लोगोसे आंनि प्रिपेरेसनावबो आं खामानि माने टाइमखौ होनो सानदों बा होगासिनो होबोगासिनो आरो बेनि अनगायैबो दा। माइ गायनाय सम बेफोरबायदिनो माइ गायनायावबो एसे टाइमखौ नांगौ जायो, ‌ खोथिया फुनाय खोथियाखौ फुना आरो गायफिनाय बेबायदिनो माने टाइमखौ एसे माने हगारगासिनो आरो। बेबायदिनो दै लाइफां नै बेबायदिनो थांगासै। बिनो आरो। दा ताइमाव माइ गायनाय सम नालाय। माइ गायनायावबो एसे माने दुबलिफोराव थांनाय फोथारफोराव। एसे थांदों। आरो बेबायदिनो फैलायदो रेस्ट लालायबाय दसे जिरायलायबाय आरो इन्टारभिउ मोनसे फैगासिनो बेनि थाखायबो दुसे दुसे खारो। माने आरो खार माने खारनाय माने फिजे एक्सारसाइस बायदि खालामो। रानिं खालामो रानिंआथ' देहानि थाखाय मोजां जायो नङा
औ नंगौ नंगौ एक्सारसाइसाव माने औ।
बेबायदिनो माने आंनि दैलि लाइफआ बेबायदिनो खालामगासिनो बा बेबायदिनो थांगासिनो आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो निस्यइ थारैनो दैलि लाइफ माबा मोनसे खामानि मावो बा फरायनायानो जा ओ बायदिसिना खामानि मावो बे-बेनि बागै नोंथांनि बागै सुंदैब्लाबो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां औ औ आं होमबा नोंथांनो एसे आङो जेनेबा फुंनिफ्राय सिखारनिफ्राय मा खालामो बा ओरेनो माबादि थायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनिसै होमबा ओ जेने बा आंथ' दायो सासे स्टुदेन्ट नालाय जेनेबा आङो दा आरैनो स्टुदेन्टबा ओंखायनो आङो फुङावनो जेनेबा जोंहा ओ फुङावनो आङो सिखारि लोबै दुगैबा जेनेबा ओरै थोरसि लथा सुनानै आङो माने ब्रास खालामखानानै ओ जेनेबा दुगैखांनानै आङो कलेजाव जोंहा माने आरै दस थासोआव स्टार्ट जायो नालाय जोंहा कलेजा आङो बिनि सिगां सिगांनो जेनेबा न'फोरखौबो सिबनानै बा ओंखाम जाखां माने सि कलेजाव थांनो थाखाय ओंखाम जाखांनानै रेडि जानानै आङो माने ओरै दसथासो आव माने जेनेबा जोंनाथ' दसथायाव ओ जोंहाथ' क्लासा स्टार्ट जायो नालाय। आङो माने ओरै नाइन थार्टिसोआव माने कलेजनि थाखाय ओंखारलाङो आरोना ओमफ्राय आङो जेनेबा जोंहाथ' कलेजाव थांनानै ओरै जोंहा सेमिनार बा जोंहाथ' दा माने एगजामाबो फैगासिनो नालाय जोंहा आरो एगजामनि सिगां सि गां माने जोंहा सेमिनारबो होनांगौ आरो सेमिनार माने जोङो जाय खिजाया मोनसे टपिकआवनो जेनेबा आंथ' दा नार्सिं स्टुडेन्ट नालाय आङो दा मोनसे बेमार जेनेबा दा सेमिनार आंहा मोनसे टपिक जाबाय आरो जेनेबा बे टपिकआनो जोंहा बेमारनि सायाव जेनेबा आङो नोंथांनो एक्जामपोल होनि सै जेनेबा दा ओ जोंहा जेनेबा किडनियाव स्टन बा जोंहा किडनियाव अन्थाइ जानाय बेफोरदि जाहा बेमार थाया होनबा होनबा माने औ बे बेफोर बेमारा जेनेबा जोङो बुजायनांगौ आरो जेनेबा जोंनि क्लासमेटखौनो जेनेबाबा जोंहा सेमिनार माने जोंहा टिचारा माने स्टुदेन्ट बायदि जनानै थाफागोन आरो ओमफ्राय जों माने आं बा जेनेबा आङो बुजायनाङो होनबा सि ओ किडनि पाथर बा किडनि अन्थाइ जानाया मा बुस्थु होननानै आरोना नों थां जेनेबा किडनियाव अ अन्थाइया माबोरै जायो बा किडनि अन्थाइ माने किडनियाव अन्थाइ जानाय माने मा जोङो माबोरै जेनेबा इयो जोंना माबोरै जायोबा जोङो जेनेबा मा मा जाहोननि थाखाय जोंहा अन्थाइया माबोरै जायो आरो जोंना बेमारखौ जोङो माबोरै अन्थाइ जायिनि थाखाय जों मा खालामनांगौ बा जोङो जेनेबा इखौ जोङो माबोरै सार्जारि बा जों अपारेसनजों माबोरै जों इखौ बोखानो हागोन बा जों बेखौ मेदिसिन जानानै नैनो ना जोङो थांगार होनो हागोन जोङो जेनेबा अन्थाइ जाबा जोङो ओ ओरै दैखौनो बांसिन नांगौ नङा होमबा नों थां मानोना जोंहा औ दै लोंनायनिजों जोंहा अन्थाइया जुदि फिसाबा जोङो अन्थाइ फिसाबा जों बांसिन दै लोंनानै जेनेबा सानसेयाव थु थु थ्रि लिटार्स माने जों दै लोंबानो जोंहा अन्थाया फिसाबा जोंहा अन्थाइया ओरै गलाङो आरोना
औ औ
ओमफाय आरो जोंहा अन्थाइया जुदि गोदोर जाबाथ' जोङो ओरै अपारेसनखौ खालामनांबाय नङा होनबा नोंथां आरो ओ आजि खालि थ' जोंहा अपारेसनाबो माने जोंहा आजि खालि एदभान्स इदि जाबाय नालाय जोंहा आजि खालि अप्रेसन अपारेसन खालामबाबो जोंहा मोननै माने बाहागोनि दं आरो ना ओरै सि ओरै अन्थाइनि अपारेसन खालामनोबा जेनेबा जोंहा आवगोलथ' आवगोलनि जुगावथ' जोंहा डाइरेक्ट माने ओरै उदैखौनो हाखावनाय जायोन नङा होनोमबा नों थां खिनथु ओ खालि जोंहा माने ओरै मोनसे ओंखारदों आरो गोदान जेने जोङो ओरै उदै ओ उदै खौनो जोङो जेनेबा डाइरेक्ट हाखावालासिनो आरो जोङो फिसा फिसा गुदुं बा जेनेबा मा जेनेबा जोंहा अन्थाइया बेसेबां गिदिर बिनि साइजै बा जोङो फिसा फिसा मोनब्रै गुदुं खालाम नानै बेयाव माने जोङो जाहा मोनसे जोहा ट्राम्प दंआरोना लेब लेपरसखफि होनाय लेप्रसखफि माने जोंहा ओरै केमेरा दं आरो मोनसे जेनेबा जोङो केमेरायाव बे जोङो जि जायगायाव माने जों गुदुं खालामदोंमोन ना बे जायगायाव जोंङो केमेराखौ सोनानै माने जोङो हल माने उदै सिंनि जेनेबा मायाव अन्थाइ जादों बेखौ जों केमेरााजों माने नायनो हायो आरोोना नों
औ
ओमफाय जोङो जेनेबा आजि खालि मानो बिदि जाखो मानो माने बिदि गुदुं गुदुं खालामखो बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो डाइरेक्टलि जोङो ओरै गोदोर हाखावबाथाय जेनेबा जोंहा गारायबो जानो माने थाब राना नङा होमबा नोंथां जेनेबा गुरुद्रेब खांबाथ' थाबबो राननाय नङाबा जोंहा बिराद सागोन आरो जेनेबा बेनि उनाव जोंहा गारायाबो जुदि जोंहा राना बा थाब रानाबा दैले ले जाबा बाय ओमफ्राय बिनिबा जोंहा बांसिनानो बेक्टेरियाफोरा बानानै जोंहा गाराय जानो चान्स थायो आरोना बांसिनानो आरो जोंयो जुदि बिदि ओरै फिसा फिसा गुदुं खालामबाथ' जोंहा बारा गिदोर नंला नालाय बेयो जोंहा माने गारायबो जानो माने एसे सान्स खम जाबाय आरो ना माने बारा सानायबो नंला आरो नोंथाङा जेनेबा था हाबनो हामसिगोन फिसा फिसासो नालाय गुदुङा थ' ओंखायनो माने गारायफ्राबो जाला आरो ना बारा ओरै जानायनि माने सान्सेस थाया आरो बांसिनानो औ बिनि ओखायनो जोंना माने आजिखालि ओरै गुदुं खालामनासो माने बांसिनानो बे गुदुं खामनायखौसो बानायो आरो
औ
आरो जोंहा अकल किडनि ओरै अन्थाइ जों नङा जों गल्ड ब्लाडारनि अन्थाइबो जायो नङा होमबा नों आ औ भिडिव खालामनाय जायो आरो
उम अब्ला नोंथाङा नोंथ दाथ' फरायबाय दं नोंथांङा फरायसा हिसाबै अब्ला दा बे फरायनाय एखौथ' लाखिथारनांगोन बेनि अनगायैबो बेबायदिनो माने सानाव बा सानसेयाव मा खालामना मोजां मोनो बा माबायदि खामानिफ्राव टाइम स्पेन्ड खालामो बा आरो खालामनो सानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जेनेबा टाइम स्पेन्ड खामनायाथ' जोंहा बांसिनानो आंहा कलेजआ सारि सारिथायाव जोबखायो नालाय नोंथां ओमफायो आङो जेनेबा फैनानै जोङो ओरै जोंहा केम्पास मोनसे दं आरो ना कलेज आव ओ माने बियाव ना आङो लोगोफोरजों दसे सम माने टाइम स्पेन्ड खालामो आरो आरो जोंहा ओरै बेलासियाव जोंहा जेनेबा केम्पासनि सिङावनो जोंहा ओरै साहा ओरै लोगोफोरजों ओरै लोङो आ बा जोंहा दसे माने बिदि सिक्स थार्टिसोआव जोंहा ओरै केइन्टिंनि माने ओरै माबा था थायो आरो ना क्लास थायो ना इनो र'माने नोंथाङा मा खालामनो गोसो ओ माने बा नोंथाङा प्ले ग्राउन्डावबो जोङो ओरै गेलेनो हायो आरो। औ जोङो ओमफ्रायो बेनि उनाव बेनि उनावथ' जेनेबा जोङो ओरै फरायनायनि टाइम जाबाय नालाय जोङो जेनेबा जोंहा सिक्स सिक्स थार्टि बारबानो जोंहा माने केम्पासजों हाबफैफिननांगौ आरो कलेजनियाव। जेनेबा हस्टेलनिया ओमफ्रायो ओरै जेनेबा जोङो माने जोङो स्टुदेन्ट नालाय जों माने बाराबो फरायबाबो जेनेबा मेङो नालाय ओंखायनो दसे आराम लायो आरो आङो ना ओमफ्रायो आरो आराम लानानै जेनेबा आङो सिखारफिननानै बा साहा लोंसिगोन।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्रायो नोंथाङा एसे ओ माने नोंथाङा बाथ्राखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङा जेनेबा ओरैनो जेनबा बेलासिफोराव मा
अ आतसा आतसा हागोन हागोन बेलासिया आंखौ बेबायदि बिदिनो दसे लोगोफोरजों ओंखारो बाहेरायाव ओंखारहैयो बेबायदिनो टाउनफ्राव आंबो थाङो थांनानै बायदिसिना जानाय बुस थु जाना फैयो।
औ औ
ओ नेचारेल मोनसे माबाखौ लानानै बारहावाखौ लाना मोजां मोनो आरो ओंखारनांगौबो। ओंखारना नङा ओंखारनांगौ लोगोफोरजों दसे दसे टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ ओ आरो टाइम म थे न'आव फैफिन। गावनि खामानियाव बिजि जा इनिंगिज जाफिन। बेबायदि टाइमखौ दैलि लाइफआव माने जों समखौ मोनसे पानसुयेलिटि जाबा समखौ बरिया माने हिसाब खालामनानै बेबायदिनो बाहेरावबो ओंखारनानै स्पेन्ड खालामनानै लोगोफोरदो गावनि खामानियावबो माने आगान सुरफिनब्ला बे बायदि माने दैइलि लाइफआव टाइमा क्राइमखौ माने बेबायदि खेदायो आरो आं आरो नैबे समाव माने माने सिरियास बिनि मोनसे नैबे बैसोआव जोंनि मोनसे लाइमोन बैसोआवनो मोनसे बेनो जाबाय केरियार सायख'नाय मोनसे सुइस नालाय। सायख'नाय मोनसे थांखि लानाय माबा नालाय दा बेखायनो जानला मोनला समखौ हगारनाया मोजां नङा आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
दा आं दैलि लाइफआव बेबायदिनो गावनि खामानियावबो आङो गावनि खामानि मावनायनि अनगायैबो जेनेबा औ बेबायदिनो दसे दसे बेरायो बेरायनाथ' मोजां मोनखायो आङो बेबायदि दसे दसे ओंखारो बाहेरायाव औ बेखिनियानो आरो आंनि।
थाङा मा मा खेला गेलेनानै मो
अ खेला होनना बुंङोब्लाथ' आङो बां साबसिन मोजां मोननाय फुटबल खेलाखौ आं बांसिन मोजां मोनो। ओमफ्राय गेलेयोबो गेलेयो बेबायदिनो गामियावबो जोंनिया फोथ थार दङ। ग्राउण्ड दङ फुटबल ग्राउण्ड बेयाव गेलेयो जों जोंनि उन्दै उन्दै बैसोफ्रा बैसोनि मा गथ'फ्रा खुदियाफ्राबो माने बाहागो लायो गेलेयो जोंबो
बिदिब्ला जोंहा ओ औ जोंहा रायलाय रायलाय समाबो जाना
औ जागोन दे।
अ जागोन दे थेंकिउ।
औ औ दे।